अ नोंथाङा
औ खोनाबाय नोंथां
नोंथाङा मानोबा
आं नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोन बेन दो आं नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां आयदाखौ फोरमायजागोन
ओ बर'फोरनि जानाय लोंनायनि ओंख्रिफोरनि सायाव सावरायनो सानदों। दा नोंथाङा बर'फोरनि ओंख्रिफोरनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ हागोन नोंथां।
दे
नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों औ
ओ थिग बेबायदिनो बुंदों जे बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय आरो ना अ बुंनो अ बुंनो थाङोब्ला जोंहा बर'फ्रा माने गोदोनिफ्रायनो जोबोद ओ गुबैयै माने ओंखामा थाहैबाय। ओ गुबै ओंद खाम बर'फ्राथ गुबै ओंखामखौनो जाखायो नङा होमबा? आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ गोबां बर'फोरा मोजां मोननाय ओंख्रिफोर दङ जोंहा जेरै- दोरोङारि साबै जोंहा अ गिबियाव जेनेबा अनलाजों दाउ स अ सबायजों साम, नारजि अमा, मैथाजों ना गोबां रोखोमनि बादि ब मोजां मोननाय माने ओंख्रि फोर दङ आरो। ओ बुंनो थाङोब्ला ओ जेरैहाय जोंहा गिबियाव जेरै जोङो अमाजों नारजि बुङोब्लाथाय जोंहा
ओ
ओ ओ जेरै जोङो नारजिखौ गोथां फाथोनिफ्रायनो बानाय जायो नङा होमबा?
औ औ
जेरै हाय जोङो नारजिखौ एसे से बिलाइया जेनेबा बे बिफाङा राबा थाय जेनबा जों बेखौ खौ दाननानै लाबोयो आरो जोङो दाननानै बेखौ माने अ बिलाइफोरखौ जोङो औ फोरानो खा बिलाइफोरखौ खाजोबनानै फोराननाय जायो आरो जेब्ला गोरान जायो माने सानदुुंआव फोरानखानानै जों अब्ला जों माने बेखौ ओ मोजाङै माने खायो मो जाङै सुनानै माने जोङो खायफाया जेनेबा बेखौ रु गोरना लायो आरो खायफाया माने दैयाव एसे गोबावा ला गोबाव सिमहालागै माने सोमहाबना दोननाय जायो आरो जे संबाथाय थाबनो गेब्लेयो बेफोरबायदि। थिग बेबायदिनो जोङो नार्जि जों अमा होनबा जोंहा बेफोर नारजि अमा संनायफोराव जोंहा खारैनि बो गोनांथि जायो। गासै ओंख्रियावबो जेरै सबाय दाउ बेफोरावबो जों माने खारैजों बानायनाय जायो आरो ओ आरो जोङो बे नार्जि जायखौ बुङो बे नारजिया जोंहा जों मानसिफोरजों सुबुंफोरजों माने जोबोद एंगार हायै मोनसे सो मोन्दो दं आरो जोंहा। ओ बेखौ नोंथाङाथ मि थि खायो जानांगौ ओ बुंनो थाङोब्ला ओ जे जेरै हाय जोङो नार्जिखौ जोंहा गोदोनिफ्रायनो मोनसे नेमखौ फालिबोयो जे जोंहा जेनेबा ओ गोजाननिफ्राय जेनेबा सिनायफेरै गोजाननि आलासि फैब्लाथाय माने जोंहा बे आलासिनो बे नार गिबियाव फैजेननायाव माने जोंहा नार्जि संनानै जाहो होआ जेनेबा बेबादि नारजि संना जाहोबालायनो जोंना सोमोन्दोआ गोजान जागोन माने नायनो बानाय बेफोरबायदिखौ माने जोंहा गोदोनि फायनो जोङो फोथायनानै लायो आरो बरफोरा। नंगौ नोंथां आरोहाय जोंहा जायखौ बुङो बे नार्जि नार्जियाव जोंहा जेनेबा मानसि थैनाय एबा सारादु बेफोरखौ खुंनायफोराव माने जोंहा बे नार्जि जिया माने जों दो सोमोनदो नागारलायनाय थामिनबा बेबादि जाहोनाय जायो नङा होमबा? माने बेफोरदियाव जोंहा नार्जिया माने जों बर'फोर जों गोबां माने सोमोन्दो गो थौयै हाबसोना दं आरो ओं बेफोरखौ माने जोंहा गोदोनिफ्रायनो जों माने फोथायबोखायो आरो ओ आरोहाय बुंनो थाङोबा अनलाजों दाउ जेरै अनलाजों दाउ संनो गोनांब्ला जोंहा माने ओ जों गिबियाव जोङो माइरंखौ जेखिजाया माइरंआनो जायो नङा होमबा ओ बे उम माइरंखौ जोङो गुबै गिबियाव माने दैयाव मोजाङै सुनानै सोमहाबनानै दोन्नाय जायो जेब्ला माइरंआव रुयजासिम आरो ओ जेब्लाहाय माइरङा रुयखांगोन ओ अब्ला जों माने मोनसे आइजेङाव माने दै सरदनो थाखाय सुखांनाय जायो आरो जेब्ला बेयो सुखाङो अब्ला माने जोङो ओ जेब्ला दैया ग्लब ग्लब गोदौओ माने ने बेयाव जों होनाय जायो गुन्दैखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो माइरंखौ माने आथिखालावथ गोबां ग्रेन्डार मेसिन ओंखारबाय नङा होमब बा ओ गोदोथ जों उवालावनो एबा अन्थाय गोबां रोखोमाव देयो-देयोमोन आरो ओ आथिखालाव जोङो बांसि सिनखौनो ग्रेन्डार मेसिनफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो
औ औ।
बेबायदिनो जोङो बेबायदि बिदिनो अनलाखौबो संनाय जायो अनलायाव गोबां रोखोमनि अनलाया गोबां जोंबो जाजायो लोगोसे अनलायाव जोङो खायफा खायफा ओ गोदोनिफ्रायनो जोंहा बाखायो हाय-हायजें बिलाय, गंगार थुन दुन्दिया गोबां रोखोमनि मिथिंगानि मस्लाफोर होन्नानै बुंनाय जायो आरो माने जोङो बेबादिखौ बाहायनाय जायो आरो उम बुंनो थाङोब्ला बेफोर ओंख्रिया माने बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जायो जोंहा माने बेबादि दोरोङारि ओ ओंख्रि होन्नानै जों मिथियो आरो।
हेलौ।
खोनादोंना?
औ खोनादोंथ औ
औ
औ
नोंथाङा ओरैनो मा मा ओंख्रि बरनि जेनेबा बेफोर ओंख्रिफोरा मा ओंख्रिखौ बांसिनै मोजां मोनो आरो मानो बेखौ
औ आं जों ओंख्रि होनबाथ जोंना गाहायै जोंनि ओंख्रि जोंनि बरनि दोरोङारि ओंख्रि होनबा थ बेनो अनलाजों दाउ सबायजों साम ओमफ्राय नारजिजों अमा ओमफ्राय मैथाना बायदि बायदि गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर जोंहा दङ जोङो बेफोरखौ जोङो बुथुम बुथुम मैगं थाइगं फोरजों जों संनानै जायो ओमफ्राय दा आङो बांसिन गोथाव मोनो मोनजानाय होनबाथ बे मोनथाम बे मोनथाम ओंख्रिया बे मोनथामबो गोथावखा जोंनाव अनलाजों दाउ बाय साम नारजि अमा बे गोथावखा बेखौ जोङो बासिनो हाया ओरैबायदि गोथाव ओंख्रै बे जोंनि
औ नोंगौ नोंथाङा बुंनाय बादि माने जोंहा अ अ बुं बुं
आङो बे सबायजों सामखौ बोरै माबायो बेखौ खिथानोसै एसे नोंथांनो
अ अ अ फोरमायजागोन नोंथां
दा जोङो सबाइजों साम ओंख्रि संनो थाखाय जोङो गिबियावनो सामखौ बुथुमनानै लाग्रोयो दैमा दैमा दैमा फोर नङाबा फुख्रि नखर ननि फुख्रिफोराव नङाबा बायनानै बायनानै औ बायनानैब्लाबो लाबोयो बेनि उनाव जों बेखौ सोमना सो दैयाव सोमनानै दोनफैयो बेनि उनाव हरसेबा हरनै सोमबाय बेनि उनाव हरसेबा हरनै हरथाम जेनेबा हरनैफोर सोमबाथाय साफा जायो नालाय
अ नंग नं
बिनि उनाव सोमनानै उनाव अखानायै फुङाव बेखौ बिजिजों बिनि दाखोन खौ बोखारनाय जायो बिनि उनाव दाखोन बोखारनानै बिनि खिथुखौ थबस्र थबस्र दानसयो जाहाथे सोबनानै जानो हायो बिनि उनाव बेखौ साफ फा खादायाव मानजिनानै गोजों खालामो बेनि उनाव बेखौ बेनि बेनि उनाव बेखौ सबायाव सबायजों आरामसे सङो थारमाने सबाय सबायखौ रुनायाव बेखौ होनानै बेयाव नांगौ जानाय संख्रि बानलु ओमफ्राय गंगार दुनिया दुन्दिया बायदि होनानै बे सामखौ गोथाव संनाय जायो आरो।
औ नंगौ ओ बुंनो थांबा बेफोरबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बादिनो माने बेफोर सामफोरखौ माने सामनाथ साम गोबां रोखोमनि थायो जेरै साम थुमफ्रु साम गोलाव बेबायदि थायो थायो थायो नों औ ओ औ बुंनो थांबा बे खौ माने जोङो दैमाफोराव खननानै मोननाय जायो आरो आरो जोंहा बे साम खननायफोराव माने जोंहा गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय दङ जे माने जोंहा बार लाना सुनिबार बेफोरबायदि फुङावनो थांबा थाय माने ओ बेबादिखौ माने मोज जाङै जागाना थायो बेबायदि मोजां साम मोनो बेफोरबायदिखौ जोंहा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायनाय दंखायो नङा होमबा? बुंनो थाङोब्ला जोंहा सामआव गोबां मैलाफोर थायो नोंथाङा दहाय बुं दाउ बावैसो बुंलांखादों दे बेखौ गोबाव सम सम हाबना दोनो होननानै बेयाव माने गोबां रो खोमनि बिजा जेनेबा बेयाव गिर नांना थायो नङा होम बा ओ बेफोरो जेन सोमना दोनबा मोजाङै हगारो जेनेबा मोजाङै मोजाङै खारो आरो बेखौ जोङो माने मोजाङै मानजिनाय जाय जे जाहाथे बिनि मैला बिजानु फुरा थाया जेनेबा जों जानाय एख' जेनेबा जोंनि देहाया जेबो सोमजिया बेनि थाखाय माने जों साफाय दैजों सुनाय जायो औ नंगौ थारैनो बुंनो थाङोबा जोंहा गोदो गोदायफोर माने जोंहा बेफोरबायाददि मैगंफोरखौ मोजां मोनखायो खारदै होनबा जों बरफोरा थारैनो जोबोद जेनेबा मोजां मोनखायो आरो गोदोनि सुबुंफोरा थ' बांसिनै ब बहाबा मैहुर खालामनो थांबा बहाबा अरमबारिफोराव थांनानै जिब जुनारफोर माबा मोनसे मोनबाबो माने जोंहा बांसिनै हांनानै जानाय सावनानै जानाय बेबायाददिखौ रुनानै जानाय बेबायदि बिखौ माने गोबाङानो बाहायोमोन आरो माने जोंहा गोदो यैथ' माने बांद्राय थाव बेफोरबायदि दाथ' गोबाङानो थावजों जायो नङा होमबा गोबाङानो माने बेबायदि खारदै रुनाय ओंख्रिखौ माने गोबाङानो गारलांबाय माने बांसिनानो आरो माने नङा होमबा? थारैनो औ नंगौ थारैनो माने गोबाङानो दङ आरो गोबाङानो जों माने गोदो बांसिनै जों माने रुनानै जानाय बेफोरबायदिखौ माने खारदैदो जानाय बेफोरखौ हांनानै सावनानै खौ माने बांसिनै नुनो मोनोमोन आरो बुंनो थाङोब्ला बेफोरो माने आरो जानाय लोंनायनि बेलायाव जोंहा माने बुंनो गोदो गोदाय जोंहा बांसिननै बेबायदि हासार होनाय केमिकेल हासायनारि बेफोरखौ माने बांसिनै जानायखौ नुनो मोनामोन आरो माने गाव गाव गावनि न'आवनो माने जोंहा मोसौनि खि जेरैहाय गोबोरखि बेफोरजोंनो माने मोजाङै अ मोजाङै ओंख्रि बे न'आवनो फोनानै जानाय बेफोरदिखौ नुनो मोनोमोन आरो आथिखालाव माने बेफोरबायादि बांसिन बाजारनि केम बाजारनि केमिकेल गोनां बायदिसिना मैगं थाइगं बायना जानायनि जाउनाव मानो होनबा जोंनि देहायाव गोबां रोखोमनि बेमारफोरा माने सोमजिदों जों बेफोरखौ थेवब्लाबो नुनो मोना आरो औ औ थारैनो नोंथाङा गोदोनि जा जानाय लोंनाय आरो दानि जानाय लोंनाय माबाफोर फाराग नुनो मोनदों नामा फोरमायजागोन नोंथां।
गोदोनि औ औ गोदो-गोदोनि जानाय लोंनाय आरो दानि जानाय लोंनाय? गोदोनिबाथ' गोदो गोदाय जोङो नोंगौ नों होनाय बादिनो खारैजों जायोमोन। खारै जायोमोन ओमफ्राय दानि गोदान जुगावसो दा थावजों जाग्रा जाबाय गोबां रोखोमनि थाव औ रिफाइनारि थाव
औ माने ओ थावाबो गोबां रोखोमनि थायो आथि खालावथ बायदिसिन ना गेसाव गोफोन फिथाइ सामथायाइनिफ्रायबो दहनो नङा होमबा जेरै हमना ला पियास बे मोनोबो माने ओ दा जायखौ बुङो जोङो थाव होनबाथाय जोंहा ओ नआवनो जेरै बेसर फोनो हायो नङा होमबा ओ बे बेसरजों माने बांसिनै थाव जा गुबुङो थाव गुबै माने बेसराबो गोबां रोखोम दायो सेवा बेसर ओरैनो बेसर बायदिसिना थायो आरो माने बेफोरखौ जोङो बांसिनै माने माने गावबा गाव न'आवनो दा आथिखालाव माने थाव दिहुननानै जानायखौ नुनो मोनो आरो माने बाब बाजारनिफ्राय बायनानै फिथाइ सामथायाइ गेसाव गौफोननिफ्राय बायनानै जानायनिफ्राय मानो बेफोरखौ जाबा एस एसे जोंनि देहायाबो माने मोजां जायोबा मोजां थायो आरो बुंनो थाङोब्ला औ ओ ओम नोंथाङा आरो बे जानाय लोंनायनि सायाव माबाफोर फोरमायनो सानबावदोंबा फोरमाय जागोन नोंथां
औ दा जोंना जानाय लोंनायाथ' बेनो बेनि अनगायैबो जोङो बायदि सि बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंफोर जाबावो जेरै बेलाथि, आलु, बान्दा कबि, अल कबि, फिन्दी, मैथा मै था बांगाल बिदिनो गोबां रोखोम खोमनि जोङो जाबावो आरो बेखौथ नोंथाङाबो मोनथिखागौ औ
अ नोंथां
बेखौ जोङो गाव जोंनि नखरावनो जोङो गावनो निजेनो खेथि खालामनानै जोङो जायो। जोङो निजेनो गोबोर गोबोर हास जोंनो जोङो आरामसे मावनानै जायो जेरै लाफा फोराबो लाफा लाइ लेस्रा औ बेफोरखौ जोङो नआवनो जोङो माबानानै गायनानै जोङो जायो, औ
नोंथां बिदिब्ला समाबो जाबाय जोंनि सावरायनाय बेखिनियावनो दोनथनाय जाबाय नों
अ औ औ जागोन दे नोंथां दे, औ गोजोनथों दे, औ औ